हेल' नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ-औ दा नोंथाङा फ्रि दङ' ना?
औ आंथ' दायो फ्रियैनो दं
अ अब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां
औ जागोन दे।
औ दा आयदाखो आं नोंथांनो फोरमायथिना होनिसै जेनेबा आयदायानो आयदायानो जाहैबाय जोंहा आथिखालाव बर'फ्राथ' गोबां आबाद मावो नङा होमबा नोंथां
औ-औ
दा बेफोर आबाद फोरखौ बर'फ्रा मा मा बायदियै मावो एबा मा आदब खान्थि बाहायनानै बर'फ्रा मावो बेफोरनि सोमोन्दैनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
जागोन जागोन
औ दा अब्ला बिदिब्ला आं एसे फोरमायग्रोनोसै जे नङा होमबा नोंथां दा जोंहा आबाद मावनाय होनना बुङोब्लाथ' ओ गासिबो मिथिखायोनोसै जोंहा सुबुं माहारिफोरा थांना थानो थाखाय ओ बेफोर आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो बेफोरखौ बेफार फालांगिनि थाखायबो खायसे खायसे आबादखौ मावनाय जायो बेफार फालांगिबाबो जोंहा थांना थानायनि थाखायनो बेफार फालांगि खालामो नङा होमबा नोंथां रां आरजिनो थाखाय बबेबा आंखालखौ सुफुंनो थाखाय जोंहा बेफार फालांगि मावो एबा आबादफोरखौ मावो बेफोरबायदिनो जोंहा बर'फ्राबो गोबां आबादखौ मावनाय जायो जेरै जोंनि गाहाय आबाद हिसाबै जोंहा माइ आबादखौ मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां ए जोंहा माइ आबादखौ मावनायावबो माखासे दोरोङारि माखासे आदब खान्थिफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो बेफोर आदब खान्थिफ्रानो जाहैबाय जोंहा गिबि गिबियावनो जोंहा माइ आबाद मावनोब्ला बे माइनि जोलै एबा माइज्लिखौ दोननो गोनां जायो बेखौ दोननाय समावबो जोंहा गोबां जोथा जोथोनै दोननाय जायो जेरै बेफोरखौ मोनसे दुलिफोराव एबा दुलि फिसाफोराव सोना दोननानै खौ लेरथेना दोननायखौ जों नुनो मोननाय जायो बेफोरबायदिनो जेब्ला बेखौ जेब्ला आबाद मावनायनि सम जायो एबा गायनायनि सम जायो बे बेखौ दिहुननानै ओ बस्थायाव सोनाय जायो। बस्थायाव सोनानै जोंङो बेखौ साननै बा सानथामनि थाखाय दैयाव गारसोमनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां बेफोरबायदिनो दैयाव गारसिनना दोननानै बेयाव जेब्ला बे माइफोरा खिलिनो लायो अब्लाना खिलिया खिलिनाया अबसे एसे गिसि जानानै थायो। अब्ला बेखौ दैनिफ्राय बोखांनानै जोंङो न'आव लाबोयो न'आव लाबोनानै बेखौ बस्थानिफ्राय बख'नानै बबेबा प्लास्टिक एबा थालिर बिलाइ बायदि बायदि बिलाइफोराव जोंङो बख'नानै फेनलाना दोनफैयो फेनलाना बेखौ एसे खोबस्रनानै दोननाय जायो ना सानसेबा साननै बेखौबो इदिनो खोबनानै दोननाय जायो बिदिनो जेब्ला न'आव लाबोनानै खोबनानै दोनफैनानै जेब्ला खिलियो। अब्ला जोंङो बै जाय खोथिया फोनो थाखाय हाल एवनानै दोननाय हा बेयाव जोंङो लांनानै फोहैनाय जायो आरोना नोंथां
औ-औ
बेफोरबायदि जोंहा जेब्ला खोथियाया लासै लासै देरो अब्ला जोंहा गायनो थाखाय बेखौ रेडि खालाम नाय जायो। हाफोरखौबो जोंहा ओ फोमोनना लानायाव जोंङो बेखौ गायनायखौ नुनो मोननाय जायो। गायनायावबो जोंहा गोबां नेमखान्थिफोर बाहायनानै जों गायनायखौ नुनो मोननाय जायो सोरबा सोरबाफोर माइ गाय जेनेब्ला दुब्लि बारियाव सोरबाफोर थुलुंसि गायो। आरो बिदिनो सोरबाफोर थालिर दंफां गायो आरो बिदिनो सोरबा थास' बिफांफोरखौबो गायनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेफोरनि जाहोनखौथ' एसेबां मोनथिजोबला नों अब्लाबो गायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरोना बिनिफ्राय बिनि बेफ्राय जोंहा माइ आबादखौ गिबि गिबि गायनाय समाव सा सानजा खनानिफ्राय गायो होननानैबो जों बेखौ मिथियो बेवबो मा फोथायनाय दं बेखौ जोंङो एसेबां मोनथिनो मोननाय जाया। बेफोरबायदिनो जोंङो माइ आबादखौ गायनाय जायो दा बिदिनो जोंहा जेब्ला माइया जौयो जौनानै जेब्ला फिथाइ थाइनाय लायो अब्ला बै समाव जोंहा ओ माइ आबादनि थाखाय मोनसे फुजा होनाय जायो। बेनो जाबाय काति गासा फोरबो बे फोरबो खौ होनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जेनेबा बेयाव आबाद फोथाराव जेनेबा एम्फौ एनलाफोरा आबाद फोथार खौ गाज्रि दा खालामथों होननानै जोंङो ओ‌ इसोर नाव आर'ज गाबनायजों लोगोसे दुब्लियाव जोंङो आलारि बाथि सावहैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो दुब्लि एबा आबाद फोथाराव बेखौ सावनायनि गाहाय जाहोनानो जाहैबाय जोंहा बै सावहैनाय अराव ओ जा आबाद फोथारनि एम्फौ एनलाफोर जाहाथे बियो बै अराव बारसोमनानै थैहैजोबो बेखौ फोथायनानै जोङो जानो हागौ काति गासा सावनाय फोरबोखौ खुंनाय जायो। दा
औ औ
नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
खाति गासा फोरबोनि ना बायदि बायदि
बायदि बायला आबादफोरबो आबादफोरनि सायाव नोंथां।
आबादाथ' दा नों माइनि माइ आबादथ' नोंथाङा बुंलांखाबायानो दा गासिबो सैथोआनो। दा एसे एनै जायगा लानानै जायगा हयथ' माने आथिखालनि मुगाजों लानानै गोरोब फानानै एसे एनै सोलाय सोल'बो जानो हागौ मबेबा समाव मानोना दा जों गाय अ खोथिया फोनायनि बेलायाव बो जों आथिखालाव जायगा लानानै जायगा माने आथिखालाव बांसिन मेचिन ओ मेचिनारि आदबजों गायनाय फुनाय एबा ओ फोनायफ्राबो जानायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो खोथिया फोनायनिहाय गेजेरावबो ओ प्लास्टिक सायावनो जेरै थख' थ ख' फोखानाय जायो माने जायफोरा माने मेचिनजोंनो गायगोन आरोना। आथिखालावथ' गायग्रा मेचिननि गायग्राबो ओंखारबाय नालाय स'
बे मिचिननि थाखाय थख' थख' खोथियाखोबो माने गोदोनि बायदि जेरै जोङो जेरै खुयोमोन बिदि फुयालासिनो जोङो ओ थख' थख' प्लास्टिकआव होनानै खुङैनायखौबो नुनो मोनो। खिन्थु जों गोदोनिखौ नायोब्ला नुनो मोनो खादायाव लानानै खौ खुयैथारनानै होयोमोन आरो नाथाय आथि ओनसोलाव आरो मोनसेबो नुबावदों जे माबे बा मोनसे मेचिनाव सोनानै बे मेचिनखौ बुद्रुलाङोबानो ओ माने बेनिफ्राय बेगरा माने माइ गुथिया गनानै माने मोजाङै थाहैयो आरोना। गोदोथ' आखाइजों दांथारनांगौ गोनां जायोमोन नालाय दा बेबाय इदिनो जोङो आथिखालाव मिचिनारि मुगा हिसाबै गोदो जेरै जोङो मारा होयोमोन बेबायदि आथिखालाव नुनोबो मोननो थांला मानो होननानै बुंबा आथिखालाव डाइरेक्ट ओ मेचिनाव सोनानैनो मारा होनायखौ नुनो मोनो गोदोहाय जोङो मोसौफोरजोंनो मारा होनाय खौ नुनो मोनो आरो दा जोङो मोनसे आरो गोदान मेचिनबो नुनो मोनबावदों जेराव दुब्लियावनो हाखानानै माइ फिथाइखौ एक्सट्रा जिगाबखौ एक्सट्रा बेफोरबायदि खालामनायखौबो जों नुनो मोनो। माइ आबादनि गेजेरावथ' जों बेखौनो बानहो बेयावनो जोबनानै थांथ'बाय आरो जोङो गुबुन आबादफोर गोदानारि आदब बाहायनानै मावनाय जों गोबां नुनो मोनो जेरै जोङो गोदोहाय नुनो मोनाखैमोन जेनेबा जोङो आथिखालाव जोङो ड्रागन फिथाइबो नुनो मोनबाय गुबुन हा निफ्राय फैनाय एबा गुबुननिखौ जोङो लाबोनानै फैनाय बेनि अनगायैबो जोङो चक्लेट ना सक' होनो? बेखौबो मोनसे जों नुनो मोनबाय औ औ बेखौबोथ' जों दा गो गोदान मोनबाय आरो लोगोसेयैनो जोङो गोदोनिफ्रायनो मावबोनाय बिफां लाइ फां गायनानै मोनसे ओ फालांगियारि खालामनायखौबो नुनो मोनबोदोंमोन। बांसिनाथ' फालांगियारि खालामनो थाखाय गायामोन गोदो जे न'आव जा बे बिफां लाइफां दङ' बेखौनो गावनि न'नि थाखाय थगथा बाथाम बानायनो थाखाय जोङो बेखौनो बाहायोमोन नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनदों जे उम ओ गाम्बारि गाम्बारि मा गाम्बारि हाइब्रिद गाम्बारि हाइब्रिद सिगुन बायदि बायदि मुं होनानै आथिखालाव गोदान गोदान बेखौबो आबाद बायदि एबा मोनसे फालांगियारि नोजोरजों बिफां लाइफां गायनाय खौबो जों नुनो मोनदों आरो आथिखालाव जोङो मोननैसो नुनो मोनो जेनेबा ओ सापातबो आथिखालाव जोङो गायनायखौ नुनो मोनो। आरो लोगोसेनो रबाटफोरखौबो जों गायनायखौ नुनो मोनो जों गाहायै आबाद होननानै बुंङोब्लाथ' जोंनिया माइयानो थांबाय बिनिफ्राय जोङो दायो ओ ओरैनो मेसें बोथोराव बांसिन जोङो आबाद होननानै बुङोब्ला जोंनि जायगायाव नायोब्ला नोजोर होयोब्ला बांसिन जों जुखामखौनो गायनाय नुयो। मोनो आरो ना दा जुखाम गायनाय खौथ' जोंङो आथिखालाव माने गोबां मेसिनारि आदबजोंनो गायनायखौ नुनो मोनो। गोदोहाय माबायदि गायोमोन आंथ' बेफोरखौ आं बारा नुनो मोनासै हयथ' बांसिन माने मानसिनि सायावनो सोनारनानै गाया गायनाय जायोमोन खोमा गोदोहाय। नाथाय दानियाव जोङो नुनो मोनो जेनेबा गिबि गिबियावनो जोङो माइ गायखांनाय लोगो लोगोनो जोङो हाखौ मोजाङै फोमोनना लाबाय अदेबानि मोजां फिनथाम फिनब्रैसो हालेवबाय बेनि उनाव जोङो आथिखालावथ' डाइरेक्ट ओ जुखाम गायग्रा मेचिन ओंखारखाबाय। जेरै जोङो नारनानै लांबानो बेनो हारसिंनो थुलांबाय थाखासिगोन गुथिखौ। खिन्थु सम सम जों ओरैबायदिबो नुयो जेनेबा आखाइजोंबो थुलांनाय आरोना। मोनसे सिन बोना लाबाय बिनि उनाव थि खालामलांबाय। नाथाय दा आथिखालावथ' दानिया बांसिनानो बिदि माबाखौनो मेचिनखौनो नुखाबाय। बिनि उनाव जोङो एसे जेब्ला जौवो अब्ला जौनाय लोगो-लोगोनो जोङो बेनि थाखाय बायदि रोखोमनि हासार जेरै इउरिया पटास बायदि बायदि खुनु होनायखौ नुनो मोनबाय आरो लोगोसे बेनो बे ओ बेखौ होखांनायनि उनाव जेब्ला दै होखाङो एसे जौनाय लोगो-लोगोनो अब्ला दै होखांनायनि उनाव जोङो नुनो मोनगोन बेयाव
आ जुदि एम्फौ जादोंब्ला एम्फौफोरनि मुलि होसिगोन जुदि आरो जुदि हासारनि गोनांथि जानानै दङ'ब्ला हाखौ नायनानै बेयाव बायदि हासार होसिगोन अब्ला आरो खनसे जौबावसिगोन जौब्ला अब्ला जेब्ला बिबारा ओंखारहांगोन अबोला बेयाव दै होबावसिगोन दै होखांनायनि उनाव आरो एसे बिनि दंफांनि सेहेराफोरखौ नायनानै बेमार आजार बायदिना बायदिसिना जायोब्ला बेफोर बेमारनि थाखाय मुलि होसिगोन। मुलि होखांनानै आरो आरो आरोबाव खनसे हासार होबावसिगोन हासार होखांनायनि उनाव जेब्ला मोजाङै ओंखारजोब्बाय अब्लाथ' गैलियानो अब्ला नोङो फिथाया जेब्ला रागोन अब्ला बेखौ खाबाय खानानै लाबोबाय मारा होबाय आरो फानहरबाय बेखिनिखौनो जों नुनो मोनो आरोना दा जोङो आबादनि खोथाखौथ' सावरायबाय आ दा आथिखालाव गोदान गोदान आबादफोरबो ओंखारबाय थानायखौ नुनो मोनो। दा बेयाव जोंङो माने बे दान्दिसे समनि गेजेराव जों सावरायजोबनो हाया नाथाय मोनसे खोथाखौ जोनोर नोजोर होनो गोनां जागोन जे ओ आथिखालाव माने बांसिनानो बेमारा जोंनि जानाय लोंनायनिफ्रायनो जागासिनो। अब्ला जों नुनो मोन्दों बांसिन जोंङो रासायनारि हासारफोर बाहायनाय अब्ला बेखौ जों होबथानायनि एबा माबायदि होबथानो हागोन नोंथांङा बिनि सायाव एसे फंनैसो मिथियोब्ला फोरमायनो हागोन नामा माबायदि जों होबथानो हागोन
औ-औ नोंथां रासायनारि हासार बाहायनायखौ होबथानायनि बागै आं एसे जा रोंगौ बेखौ फोरमायनोसै नङा होमबा नोंथां दा रासायनारि हासार होननानै बुंङोब्लाथ' जोंहा आथिखाल बिगियान मुगाजों दिहुनजानाय मोनसे रोखोमनि हासार नङा होमबा नोंथां दा बेफोरखौ बाहायनानै जोंहा गोबां आबादफोराव गोबां गोबां बिबांनि आबाद दिहुननायखौ नुनो मोननाय जायोसै नाथाय बेफोरो जोंनि थाखाय देहानि थाखायबो खहा आरो जोंहा हानि थाखायबो खहा जोंहा दा बेफोरखौ माबायदि हो होबथानो हागोन होनना बुंङोब्ला जोंहा मिथिंगायावनो मोननाय जा बिफां लाइफांनि